अ नोंथांजों ओ जोंनि समाजारि जेंनानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायजागोन ना?
बिदिब्ला नोंथाङा समाजारि जेंनानि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
औ
दे समाजारि जेंना बुङोब्ला
ओं
ओ बिब्दिनो मानसिया मानसिया जादों समाजारि जिउआरि
औ
दा जों बयबो समाज दानानै थांनानै थायो।
औ
गुबुन मुगानिफ्रायनो मानसिया समाज दानानै थांना थाबोगासिनोबो दङ।
औ
समाज गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। आरो बेनि थाखायनो बेनि थाखाय जों समाजाव माखासे नेमखान्थि मानिनानै जयै गोरोबना थानो हायो आरो
औ
हाबा खुंनाय। रंजा फोरबो गेलेनाय बायदि गासैबो खामानिखौ लोगो दिगि मावनानै मोजां मोनो।
औ
आरो जेब्ला खाथि खालानि माबा बेखाबु जायोब्ला
औ
जों गावजों गावनि गेजेरावबो मदद खामलायनो हायो आरो।
औ
गाव थांनाय ओनसोलखौ एबा समाजखौ गाहामै सोलिबाय थानो थाखाय साफ्रोमबो सोद्रोमाया गाव गावनि बिबानखौ फालियो।
औ
समाजनि सिङाव थानाय ओ जों साफ्रोमबो साफा साफायै समाजारि जिउआारियाव गोग्लैयो।
औ
बिदिनो मानसिया समाजजों लोगोसे खाब जाहोनानै जिउ खांनांगौ जानाय थासारिखौनो समाजारि जिउबो होनो
औ
नाथाय बे समाजारि जिउआ जाय गा एबा ओनसोल लानानै हारि हारिसा लानानै जुदा जुदाबो जायो।
औ
बिदिन्थि महरै असमिया मानसि नि समाजारि जिउजों लोगोसे आरो गुबुन रायजोनि सुबुंफोरनि समाजारि जिउआ मिलियाबो मिलायाबो जानो हागौ आरो।
औ
बिदिनो थिग बेबायदि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनि समाजारि जिउजों हायेननि सुबुंफोरनि समाजारि जिउनि फारागथिबो दङ।
औ
जेरै बुंनो थाङोब्ला सुबुंनि जथायानो समाज थामहिनबा माखासे मानसिनि जथायाइखौनो समाज होननायबो जायो। ओ जेराव बयबो जयै थायो‌। आरो बिनि गेजेराव गावजों गाव होनाय लानाय साननाय हनायखौ मिथिलाय होयो। गोरोबनाय अनज्लायनाय नेम आब्रुथिनि गेजेरजों सामलाय जायो। आरो सासेया गुबुन सासेनिफ्राय मदद मोनो।
औ
बिदिनो मोनसे समाजाव बयबो सुबुंनि आबुं जौगानि थाखाय बयबो गावनि हाबा आरो बिबानखौ फालियो आरो।
औ
बिदिनो न'खर नसुंसे गामिआरिया समाजनि मोनफा मोनफा गुथुम
औ
बेनिनो गुदि गौथुमा जादों न'खर।
औ
आरो समाजारियै थांनानै थानायनि गुदि गियानखिनिखौ मानसिया न'खर आरो आबहावानि गेजेराव थानानैनो सोलोङो।
औ
बे समाजारि गौथुमफोरनि गेजेरावबो जेसेबां गोरोबनाय अनज्लायनाय मदद हेफाजाब आरो बुजिलायनाय बांगोन। बेसेबां समाजारि बिथिङा राफोद जागोन
औ
बेखौ मिथियो।
औ
जोंनि समाजाव बिदिनो माखासे गोब्राब समाजारि जेंनाजों जोङो जुजिनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ
जेरै खोमसि फोथायनाय
औ
खोमसि फोथायनाया जाबाय समाजनि मोनसे थाखोनि मानसिनि माखासे गोरोन्थि सानखांथाय
औ औ
बबेबा आयदाखौ मोजाङै आनजाद खालाम जासे आरो बिजिरनानै नायाबा नायाबालानो सैथो दोनना फोथायना लानायखौनो खोमसि फोथायनाय होननानै जोङो बुङो
औ
हान्थिनाय समाव सिगांजों मावउजि बारस'लांब्ला खैफोदनि सिन होना खाय फाया फोथायो आरो सोरबा सोरबा सुबुङा भुदखौ फोथायो सुबुं समाजनि बयनिख्रुइबो बान गैयि सानखांथाइफोरनि गेजेराव गाहायसिना जाबाय दायना फोथायनाय सोरबा हौवा बा आइजोखौ समाजनि थाखाय खैफोद गोनां होनना सानो बिसिनि थाखायनो समाजाव लोमजानाय साजानाय दुखु जारला जादों होनना समाजनि माखासे बा खायसे सुबुङा साननानै लायो आरो
औ औ
बे जाबाय खोमसि फोथायनाय
औ
आरो अगेन आसार खान्थि जोंनि समाजाव माखासे अगेन आसार खान्थि सोलिनाय दङ जेरै जिबौ सौब्ला अजा लाबोनानै फाहामनाय माबा बेराम जाब्ला अजा लेंबोनानै मोन्थोरजों बेराम मोजां खालामनो नाजानाय
औ औ
आरो गोरोन्थि साननायजों नाख्रेबजानानै मानसिया आरजाथाव फाहामनाय मोनाबालानो ओरैनो थैनायनि मोखाङाव गोग्लैनांगौ जायो आरो
औ
बेबादिनो आथोन फारागथि आथोन फारागथिनि ओंथिया जाबाय हौवासा हिजावसानि गेजेराव जुदाथि गोसो लाखिनाय
औ
माब्लाबा जुदाथि गोसो लानानै हौवासा हिन्जावसाखौ समान खाबु होनाय जाया खायसे नखराव बा समाजाव हिन्जावसा गथ'निख्रुइ हौवासा गथ'खौ बांसिन गोनां होननानै सानो
औ औ
बिदि होनायखौ जों नुनो मोनो गोदो गोदायनि समावथ' ओ हिनजावखौ लिरनो फरायनो खाबुबो होनाय जायामोन
औ औ
बेबादिनो गोबां जोङो जेंनाखौ नुबोदों आरो आरो बेबादिनो ओ उन्दै बैसोनि हाबा बा जुलि जानाय उन्दै बैसोआवनो जुलि मोनसे समाजारि जेंना हिनजावसानि आरजाथाव बैसोखौ देरस्लाबनो मोनैयावनो बिसोरखौ जुलि खालामना होनाय जायो आरो हादरनि इयुन जोलैया ओ जुदि बेसाद ओ बेबादि सावस्रिया गैयै जायो अब्ला हादरा आरजाथाव सुबुं समाजाव दानो हानाय नङा आरो।
औ औ
समाज दायो थायोब्ला जेंना थाथारनांगोन बेनिखायनो जों बे जेंनाफोरखौ गोजोनै बोस्रांनायनि फारसे जों जयै गोसो गोनां जानांगोन।
औ
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।